हेल' औ।
नोंथांजों आं आबहावा आसामनि सम्पदनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना?
औ मिथिंगियारि सम्पद?
औ आसामनि मिथिंगायारि सम्पद।
औ।
मिथिंगायारि सम्पद बुंङोब्ला थांनानै थानो जोंनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मुवा एबा बेसादनि गोनां जायो। बे गोनांथि जानाय मुवाफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो।
औ।
दा बिदिन्थि महरै जों हां लानाय। हगारनायनि थाखाय बार आबाद मावनो आरो न' लुनो हा औवा रायदों। दंफां जिगाब अन्थाइ बाला गांनाय होखारनो दै अर जरायनो बन खैलाफोरखौ गासैबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननो हायो आरो।
औ।
मिथिंगायारि मिथिंगायाव मोननाय गासैबो मुवाफ्रा बबेखानि सम्पद नंङा।
औ‌।
मिथिंगानिफ्राय मोननो हानाय मानसिनि बाहायनायनि आरजाथाव मुवाफोरखौनो मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनो हायो आरो। बार हा लाइफां बिदिनो सान सक्ति बायदिफ्रा मिथिंगायारि सम्पद दा खनले खनले बाहायबाय थाब्लाबो जोबनो थाङा।
औ।
ओ बेफोरखौनो गोदान खालामफिननो हाथाव सम्पदबो बुंनाय जायो।
औ।
बिदिनो गुबुन फारसेथिं खैला खनियारि मुवा गोथां थाव बायदिफोरा खेबसे बोखांनानै बाहायनायनि उनाव बे सम्पदआ फिन सोमजिनो गोबाव समबो लायो।
औ।
बेफोरखौ गोदान खालामफिननो हायि सम्पदबो बुंनाय जायो।
औ।
बिदिनो जेरै हाग्रायारि सम्पद बुङोब्ला आसामनि हाग्राआारि सम्पद जेरै बिफां लाइफां जिब जुनार दावमा दाउसा हाग्रा बंग्रा बेन्दों बेनलाफोरखौ मिथिनो मोनो।
औ।
आसामनि साल सेगुन तितासाब खैरोआरि दंफाङा जोबोद बेसेन गोसा।
बिदिनो रायजोनि हाजो ओनसोलाव ओनसोल आरो बराग सेरफाङआव खलं बनसम तितासाब बायदि गोबां बिफांफोरखौ मोननायनि अनगायैबो सा कासार हाजोआव गुबुन गुबुन जोलैनि औवा फोरबो मोननाय जायोमोन।
औ।
आसामनि दैमा दैसाफोरनि फारनैथिंजायबो हायेन हायाव खयेर खुसेर सोमलि खोदोम खैरोफोरनि ओ लोगोसे नोलो सिगाब बायदि लाइफांफोरबो मोननाय जायोमोन।
औ।
बे दंफां आरो औवा राइदोंजों मानसिया बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि आइजें। आरो सानफ्रोमबो बाहायनाय गुबुन गुबुन। आइजें आइलाफोरखौ थियारि खालामोमोन।
औ
आरो बिदिनो आसामनि हाग्राम हाग्रायाव गोबां मुलियारि गुन गोन नां लाइफांफोरबो मोननाय जायो।
औ
आसामनि हाग्रानिफ्राय बन फिथाइ सामथाइ राबार, मुलियारि गुन गोनां लाइफां, जिब बायदिफोर बुथुमनानै माखासे मानसिफोरा जिउबो जिउ खाङोमोन।
औ
फालांगियारि खालामनायनि सायाव आसामाव सोमजिनाय साल, सिगुन दंफां आरो मुलियारि बिफांफोरखौ हादोरनि बायह्रायाव दैथायहरनायबो जायोमोन। बे हाग्रा सम्पदफोरनि सायाव गुदि खाला-खालामनानै आसामाव सलाय, प्लाइउद, लेखा बिलाइ आरो रेसमनि दारिमिनफोरा जाखांबोनो हमदोंमोन आरो। दा बिदिनो मिथिंगायारि सम्पदनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। दा मिथिंगायारि सम्पद होनोब्लाथ' जा नोंथाङा बुंलांखाबाय। बे मिथिंगायाव गोबां सम्पद दं होननानै दा नोंथाङा ओं हाग्रामायारि सम्पदनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होबाय। दा आङो खनिआरि सम सम्पदनि सोमोन्दै एसे खनियारि सम्पद आरो लोगो खैला, गोथां थाव नि सोमोन्दै एसे बुंनानै होनोसै। दा खनियारि सम्पद होनो ब्ला आसामा खनियारि सम्पदाव जोबोद धोनि नङा होनबा? दा आसामाव गाहायै खैला, गोथां थाव, आरो सुनै अन्थाइ मोननाय जायो।
औ औ
दा खैला खैलाया गोबां निजुत बोसोरनि सिगांनो भुमाव बिफां लाइफांजों बुंफबनाय दैब' जायगा दंमोन। बै समाव जानाय मिथिंगायारि खैफोदनि जाउनाव बै बिफां लाइफांफोरा भुम गोरबोनि जोबोद गाहायाव थांनानै खोबफब जादोंमोन। आरो बे खोबफब जानाय बिफां लाइफांफोरनि सायाव थोरफो थोरफो दैलाव थोरफो जानानै माखासे खलब सोमजिदोंमोन।
औ।
भुम गोरबोनि थालायाव फबजानाय बे बिफां लाइफांफोरा लासै लासै भुम बिखुंनि गो गोख्रों नारसिननाय आरो भुम गोरोब बिदुंनि गोहोम खोलैनायाव सोलायलांदोंमोन। जायनि थाखाय मिथिंगायाव मोननाय बयनिख्रुइबो गोनां खाम मुवानि मादाव खैलायाबो मोनसे।
औ।
दा गोथांथाव गोथांथावा जाबाय गोबां निजुत बोसोरनि सिगाङाव लैथो लैथोमा बायदिफोराव थानाय बादामालि हारिनि लाइफां आरो फिसा फिसा जिवारिफोरनि थैनायनि उनाव, लैथो लैथोो्मानि जोबोद सिं ङाव थांनानै, दैलाव धोरोबनि गेजेराव फबजादोंमोन। बे थैनाय लाइफां आरो जिवारिफोरानो भुुमगोरबोनि गोख्रों नार सिनाय, भुम बिखानि बिदुं आरो बेक्टेरियानि बिजाथायनि जाउनाव गोबां थाव आरो मिथिंगायाव ओ गेसाव सोलायबोनो हमो। बे गोथां थाव लाव लाव थासारियाव आरो मिथिंगायारि गेस गेसारि थासारियाव थायो। बेबादिनो आसामाव गोथां थाव थानाय जायगाफोरा जाबाय, नाहरिकटिया, हुग्रिजान, मरान बायदि बायदि दंमोन आरो। दा अन सुनाय अन्थाइ नं, सुनाय अन्थाइा आसामनि गुबुन मोनसे खनाययारि सम्पद। दिमा हासाव जिल्लानि उमरांसु आरो कार्बि आंलं जिल्लानि ओ कय लाजन आरो बिलाइ हाजोआव सिनाय अन्थाइ मोननाय जायो।
औ औ।
बिलाथि हा थियारि खालामनो सुनाय अन्थाइखौ बाहायनाय जायो। बे पकस जन बकाजाननि बिलाथि हानि दारिमिनाव कयला जाननिफ्राय लाबोनाय सोंनि अन्थाइखौ, बाह बाहायनाय जायो आरो सुनै अन्थाइनिफ्राय चक पेन्सिल हाथाय मानजिग्रा मुवा गाब बायदि दिहुननाय जायो आरो। दा बिदिब्ला नोंथां सावरायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा।
औ औ दे।